हेल हेल' औ खोनादों।
ओ ओ जों दायो हारिमुनि सायाव रायलायगोन नोंथां।
उम।
ओ नों आं गिबियावनो मोनसे सोंथि सोंगोन नोंथाङा सोंथिनि फिननायखौ होनो हागोन होनना होनो हागोन ना?
औ औ औ।
ओ नोंथाङा हारिमुनि बेलायाव नोंसोरनि गामियाव जानाय मोसानाय मेथाइ खननाय रावफोरनि बेलायाव ससे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
बिदिनो बैसागु प्रग्रामफोराव आरो माने आलादा आलादा गामिफोराव जेनेबा जोंनि खाथि खालायाव बैसागु जायो खाथि खालि
ओ औ
र' खृषस्टमास दामनाय देनायाव खाम जथा सेरजा सिफुं बे मोनसे बर'नि गुबै मोनसे आगगुफोरखौ बाहायनाय नुयो आरो जोंनि यावहाय ओमफ्राय दानिया जोंफोर जेब्ला मोसायो अब्ला जों न'खरफ्राव जेनेबा जों मोसायो जेरै जोङो मा होनगोन मोनसे बैसागु समावथ' जों मोसानाय जायो नालाय न'खर न'खर बै समाव जोङो खरखा दाम खरखा दामनायबो नुयो आरो बै औवानिफ्राय बानायनाय मोनसे खरखा दामनानै मोसायोना बे बे मोसानाय समाव नुयो आरो दामनाय ओमफ्राय मोसानायाथ' बेनो बागुरुमबा ओमफ्राय दाउस्रि देलाय दाहाल थुंग्रिफोरखौ नुयो आरो औ ओमफ्राय जेनेबा मालाबा समाव बिदिनो दामनानैबो खुगा मेथाइ मिउजिकफोराव दामनानैबो बक्सफोराव दामनानैबो खुगा मेथाइखौ मोसानाय नुनो मोनो आरो उम दा नोंथाङासो बर'नि हारिमु होनबोला नों माबायदि फोरमायनो सानो नोंथांनिफ्राय बुं नामा
औ औ आंनि बेलायाव बुङोब्ला ओ जोंहा सुबुं हिसाबै राव हारिमु दंखायो
उम
जाय हारिया गावनि बिमा रावखौ फोथांनानै लाखिनो हाबोखै हारिनि हारिमुवा
औ
मोनफ्रोमबो हारिनि हारिमुनि सिनायथियानो जादों बे हारिनि गाननाय जोमनाय
औ औ
मोसानाय मुसुरनाय बेनि गेजेराव मोनसे रंजानाय फोरबो दङ बेनो बैसागु बैसागुखौ आथिखाल हेल' स्नि सानसे फालि गोदो बे आबै आबौमोना बैसागु बैसागुबो सहा लागै फालियोमोन होनना जों मिथियो
औ औ।
ओ बैसागुनि ओ गिबि स्नि सानाव ओ गोखा गोखै जानांगौ होनना औ ओ एस' एकता रो खोमनि मैगं गोखा गोखै जानांगौ होनना मानसिफोरा बुङो बेनि गेजेराव जोङो ओ गासिबो मैगंखौ मोनजोबैलाय ओ मोनब्रै मोनबा मैगंखौ जोङो जानो जानो मोनो आरो ओ बेफोरो जाबाय ओ मानि मुंनि दिंखिया केरादाफिनि ओ माइ सुन्द्रि, खिफि बेन्दों ओ बेखिनिखौल' जोङो मोनजायो जोंना मोनजायो ओ गासिबो मैगंखौ जोङो मोनजोबनो थाङा नालाय बेखि निखौ जायो आरो जों ओ बेनिफ्राय नोंथाङा हारिमुनि सोमोन्दै ससे बुंनो हागोन हाबावगोन नामा बुंनाय
औ औ हागोन हारि मुवाव जोङो बर' हारियाव जोङो जेरै बर' हारिनि माने सिनायथिनि हिसाबै जानाय लोंनायाव बुङोबोला जोङो बुंनो हायो आरो जेनेबा जोंनि बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो ओ खारैजों संनाय अनला खारि बेफोरखौ जों जायो सबाइ जायो मा माने बेखौ जों सङोबोला गावनि आखाइजों बनायनाय गोदोनिफ्रायनो जोङो नुबोबाय थादों बा जोंबो मालाबा समाव बनायो ओ गावनि न'खराव थानानै जेरै औ बेसर साबाफोरखौ सावनानै जेरै जोङो थालिर बिफांनि थालिर मादाखौ सावनानै बा थालिर बिलाइखौ सावनानै जोङो ओ खारै बानायनानै दोनो बेखौनो जोङो दै होनानै। सरना बेखोनो खारै महरै जों बाहायनाय जायो बेबो मोनसे जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि मोनसे नेरसोन आ आरो जोङो ओ औ आरो जोङो ओ।
औ।
जोङो बेदरफोर जायोब्ला जोंनि मोनसे बर' हारिनि मोनसे नेर सोन महरै दायो। सिनायथि सिनायथि जानाय जेरै अमा बेदरफोरखौ जोङो बुंनो हायो दाउ खौ बुंनो हायो। बर' हारिया हारिमु
जोङो जानाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गो खा गोखैजों लोगोसे जों जेब्ला रंजाफुनाय सम जायो। जोङो मोसानाय समाव बा सोरबाफोर जोंनि न'खराव फोन फैनाया
गनायजानाय बा सोमोन्दो ओ गनायजानाय बा मिथिसार जानाय जाबाय आरो मोनसे बागुरुमबा दोहौ मोसानानै जोंनि गाननाय जोमनायखो हारिमुनि गा बेबायदि होननानै ना नोंथाङासो ओ आरो
हेलौ हेलौ
मुंदांखा जादों दा बिनि बागै नोंथाङा औ खोनादों
ओ आं बिनि बुंनि फंनैसो बुंनो सानदों
औ
ओ मोसानाय रोजाबनायनि बेलायाव ओ दानि सुबुंफोरा ओ जायगा थाइसेवानो गैलिया ओ गोबां जु गोबां बां जौगाबोबाय आरो मोसानानै मोसा गोबां खामायनो हानाय जाबाय जेरै फिल्म मोनसे गायोब्ला ओ दाइनजि रोजा से लाख बिदि खामायनो हायो जोंनि एक्टर एक्ट्रिसफोरा बिदिनो मेथाइ खननायावबो आथिखालाव गोबां मोजां मोजां देंखोगिरि ओंखारबोदों आरो मोनसे प्रग्राम गानानै गोबां ओ रां खामायनो हादों आरो रां खामायनायल' नङा ओ बेजों लोगोसे जोंनि हारिनि नामखौबो बिथांमोनहा लाखिदों ओ बिदिनो हारिमु बुङोब्ला ओ ओ मोनसे हारिया गाननाय जोमनाय राव हारि आसार खान्थि मोसानाय नाय मेथाइ खननाय बेफोरबो गासिखौबो ओ लाजोबनानैसो
औ औ औ
नोंथाङा बेनि बागै हारिमुनि बागै ससे बुंनो हाबावगोन नामा नोंथां
औ जोंनि जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोङो बुंनो हायो आरो ओ गोदोनि समाव जेनेबा दामनाय देनायखौबो आबै आबौ मोना जेनेबा बेबायदि जोंनि औ बर' हारिया मोनसे बिफांनिफ्राय बानायनाय बा औवानिफ्राय बानायनाय मोनसे आगजुजों जोङो रंजानो हायो होननानै जोंनि गोदोनि माने जेनेरेसननि आबै आबौआ बानायनानै गालांनाय दासिमहालागै जोङो दलफोरखो जोङो बाहायो बा जोङो दासि सिमहालागै सेरजाफोरखौ बाहायो सि फुंफोरखौ बाहायो राय सिमहालागि थ' जोंनि बे मोनस सेब जोंनिथ' मोनसे बियो बर' हारिमुखौ रेसपेक होनाय मोनसे जेनेरेसन खो जों नुनो मोनो आरो जेनेबा बै समनिफ्राय जेनेबा आबै आबौमोना मोनसे टेकनिक टेकनिकेलखौ बाहायनो रोङाखैमोनबाबो बा बै समाव डेभलप नङामोनबाबो दायो आ आबग्रेड जालांबाय आरो जेनेबा दामनाय देनाय ओ सिफुंफोरखौ गंसेनिफ्राय गंनै मानसिफ्रा दामनो हायो गामियावसो ओ ग सासेनि सानै मानसिया बेबायदि सिफुंफोरखौ दामनो हायो सेरजाफोरखो फ्राय रोंफ्रामनाय नुयो आरो गामिफोरावहाय जेरै दलफोरखो थ' गोदोनि मानसिफोरा सासेफोरा रोङोमोन दायोथ' जों बैसागु मोसाबोला बा माबा मोनसे फांसनफोराव जों मोसाबोला जों फ्रायखोनो गामिनिफ्राय जों नुनो मोनो आरो आरोना बिदिनो साब्रै साबाया रोंखायोखा सिफुंबाबो रोंखायो बिदिनो ओ गोदोनि जेनेरेसननि मोनसे हारिमुखौ हनमान खालामनानै रेसपेक्ट खालामनानै दासिमहालागै जों जौगानायखो नुनो मोनदों। आरो ओमफाय औ गोदो समाव जेरै दानाय लुनायफोरा बेबायदि ओ दानानै गालांदों बा फोरोंलांदों बिसोर जोंखौ जे हिखौ बिदि दायो नों जोङो बुंनो हायो जे एमफुलाथा फिसिनानै खुन्दुं बनायनो हायो बेफोरबायदिखौ जोङो नुबोदों। सिगां दा आंनि आबै आबौ मोना लायो बा मादै मोना लायो जेरै एम्फौ लाथा फिसिनानै खुन्दुं बनायनानै बे माखासे गामिफ्राव बर' गामिफ्राव खुन्दुं बनायनानै हि दानायफोरखो जों नुनो मोनदों आरो ना जोङो नुनो मोनो मोनसे बे इन्दि इन्दि खुन्दुङानो जोङो नुनो मोनो जे जोंनि इन्डियायावहाय बेसेन गोसा सिन खुन्दुंनि हि होननानै जोङो सिनायथिहै मिथिजानो हायो आरो जेनेबा मा होनगोन ओ जोंनि बर' हारिमुवा जुदि बेखौ फोरोंनानै गालाङामोन बा दिनै जोंनि इण्डियायाव जोङो मिथिसार जानो मोननाय नङामोन आरो आसा आसामाबो नाम मोननाय नङामोन आरो बिदि होननानै जों बुंजायो आरोना थ' बै